औ नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना?
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे टपिक नि सायावहाय माने गोथौयै सावरायनो आं सानदों। बिनि थाखायनो आं नोंथांनाव माने कल खालामनाय जादों आरो।
औ नोंथां।
ओ आंनि औ आंनि टपिकआ जाहैबाय ओ गोदोनि हान्था मेला थांलाय फैलाय आरो दांनि हान्था मेला थांलाय फैलाय माने माबायदि डेभ्लपमेन्ट जाखो दा आरो गोदो माबायदिमोन बिनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदों।
औ नों
औ नोंथां। नोंथाङा दा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांनि साननाय बा नोंथांनि नोजोरावहाय गोदोनि हान्था मेलाया माबायदिमोन दानि हान्था मेलाया माबायदि जाखो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां माने ओ बुंनो थाङोब्लाथ' आगोलनि आरो दिनै दा-दासिम जेरैबायदि सोलिबोदोंना नोंथां बेथ' गोबां फाराग दं नङा होमबा गोदो मा होनो बांसिनानो मा गोबांसिनानो गारि मथ थर बेफोरबायदि गैयामोन आरोना बेनि सायाव जोङो जायोमोन लोगो मा होनो मोसौ गारि बा मैसो गारि बेफोरबायदि गारिखौसो बाहायनाय जायोमोन आरो ना। गोदोनि दिनाव माने लामाफोराबो गारज्रिमोन। लामाफोरबो गैबाङामोन माने मा होनोबा गा लामाफोराबो माने फिसा लोगोसे ओ हाग्रा बंग्राजों माने खोबथे जानायमोन आरोना जायनि जाहोनाव जों थांलाय फैलाययावबो जोबोर गोब्राब जायोमोन आरो बेफोरबादि जाहोनावनो जोंनि सोलोंथाइयाबो जोबोर खम मोनो आरोना मानो होनोब्ला फरायसालिफोराबो गोबां खममोन नालाय।
नंगौ नंगौ।
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने थांनानैसो सोलोंथाइ लानांगौ जायोमोन नालाय। बेनि थाखायनो गोबांना हेथा फैयोमोन आरोना आरो लोगोसे बे बेफोरबायदि गुबुन मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय फरायसा थसालियावबो थांनो थाखाय जोंनो लामानि गोनांथि जायो नङा होमबा बे जाय लामाखौ जों ओ गोबाङानो माने ओ बारनानै थांनो हाया आरो ना। बुंनो थाङोब्ला हिनजावसाफोर बांसिनाव बांसिनै। बेफोरनि जाहोनावनो माने सोलोंथाइ लानो हायाखै दा नांगौ बायदियै।
औ औ
होनोब्लाओ मोजां लामा नङा मोजां गाज्रि मानो होनोबा गेजेर मा होनो हाग्रा बंग्रानि थाखाय माने गेजेर ससे ओ ससेनि गेजेर गेजेर ससेयाव माबायदि मा जेंना सोमजियो बेखौ खौथ' रावबो बुंनो हाया नालाय जायनि जाहोनाव गोबां। माने असुबिदानि थाखाय जेंनानि थाखाय सोलोंथाइबो लानो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव सोलायबोदों लामा फारफ्रोमबो जायगायाव माने ओ लामानि जेबो उसुबिदा गैया मानो होनोबा गासैबो लामाया गेदेर आरो पाकानि सिसि ब्लक बायदिनि जानानै फैबाय आरोोना आथिखालाव आरो गोबां दाब दाब जायगायावनो खाथि खाला जायगाफोरावनो माने फरायसालि गायसननाय जादों गोबां फरायसालि माने। बर' आयदाजों बा इंराजि आयदा बा असमिया आयदा रावजों माने। ओ फरायसालि गायसननाय जाबाय नालाय बेयाव आथिखालाव सोलोंथाइ लानो जोबोर गोरलै जानानै फैबाय आरो ना आरो बै फरायसालियाव थांनो थाखायबो आथिखालाव गोबां ओ गारि मथरनि आंखाल गैयि जानानै फैदों आरो बेखौबो नुनो थाङो जे- आथिखालाव गोबां न'खरावनो न'खरफ्रोमबो माने गारि मथर बा गिदिर गारियानो जा मटर साइकेल बायदियानो जा दंफ्रामजोबो आरोना। जायनि जाहोनाव जों फरायसालि बा बेरायनायफोरावबो थांनो थाखाय जोबोद गोरलै सुबिदा जानानै फैदों आरोना। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ थासारिया सोलिदोंमोन नामा? नोंथाङा एसे फोर
ओ हागोन नोंथां फोरमायनायाव आंनि नोजो रावहाय गोदो गोदाय आरो दानि जायानखि लामानि हान्था मेला थांलाय फैलाय नङा होमबा?
औ
आंबो नुबोदों गोबां सोलायबाय आरो नोंथां बुंनाय बायदि नो गोबां माने जेंनाबो दंमोन गोदोनि समावहाय दा गोबां सोलायबाय होननानै आंबो सानो। दा बेनि बेलायावहाय सेथि नाम्बाराव गोदो गोदाय जोंनि जायनाखि बर' माने सुबुंफोरा संसार जानाय नङा बा बै संसार जानायावहाय जोंनि बर'सुबुंफोरा मा खालामोमोन हो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय नङा होमबा
औ
बै समावहाय माने नांगौ बादि जोंनावहाय जेबो माबा गैयामोन आरो। जेन'बा गारि मथर गैयामोन बुहुत खम बिबाङाव दङमोन। आरो दा बेजों लोगोसे गोथौ गामि सिङाव रायजो जानायफोराहाय मा खालामोमोन माने थाबायनानै फैयोमोन गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम हान्थिनो हाथाय बाजार जानो नङा होम बा माबा मोनसे खामानि बिदिनि थाखाय बा फरायसालियाव फैनो थाखाय कलेजफोराव फैनो थाखाय मा खालामोमोन गोबां माने सुबुंफोरानो थाबायनानै फैयोमोन आरो बेजों लोगोसे साइकेल माखासे समाव जों साइकेलखौबो जों नुबोदों थांलाय फैलायनि थाखाय साइकेलखौबो जोंना बाहायनाय जायोमोन। जों साइकेल सालायोबा देहायाबो जोंना मोजां जायो थाबायोबा मोजां जायो नङा होमबा? साइकेल सालायनायजोंबो जोङो बाजार जानाय हाथाय जानाय मुवा बेसाद लाबोनाय बा फरायसालियाव थांनाय कलेज स्कुलफोराव थांनाय जों बेफोरखौ माने नुबोदों आरोखि। दा गोदो गोदाय मोनसे बुस्थुखौ जेन'बा हमना लाबाय नों मोनसे आबाद मावबाय बा बै आबादनि जानिखि फसल बेखौ जोङो हाथाइ बाजार बायदि बायदियाव लाबोनो थाखाय बा मुवा बेसाद दैथायनो थाखाय जों मा खालामनाय जायोमोन मोसौ मैसोनि साहारा लानाय जायोमोन। जायखौ जोङो बुङो मोसौ गारि नङा होमबा मैसो गारि होननानै बुङो। जोङो मोसौ गारि आरो मैसो गारियाव जों मा खालामोमोन जाबनानै बा लद खालामनानै जोङो मा खालामनाय जायोमोन लाबोनाय जायोमोन बाजारफोराव। मुवा बेसाद फाननो थाखाय आरो आं गोबां नुबोदों गोदोनि समावहाय जोङो हिनजाव गोदान लायनाय बायदि बायदि बेखौहाय मा खालामोमोन मोसौ गारि बा मैसो गारिजों लायनाय जायोमोन मानो होननानै बुङोबा गोदोनि समावहाय नांगौ बादि जोंना हान्था मेलानि सुबिदा गैयामोन आरो गारि मथर गैयामोन लामाफोरा जोंना मोजां नङामोन नङा होमबा? गोदो जोंनियावहाय दलं गैयामोन। दै बारनानै जोङो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन दा बैफोरबायदि नि जाहोनावहाय जोङो गोदो मा खालामोमोन बांसिन फ्राय सुबुंफोरखौनो जोङो थांलाय फैलाय हानथा मेलानि थाखाय माने नुनाय जायोमोन जे साइकेल सालायनाय नङा होमबा थाबायनाय जों बे फोरखौ नुनाय जायोमोन आरोखि बेबायदि आरो। दानि जुगावहाय जोंनिया एसे जौगानाय होननायाबो फैबाय। जायखौ जोङो नायोबा दिनै लामा नङा होमा हान्था मेलानि थाखाय जोंहा लामा जाबाय। लामाया जोंना फ्राय मोजां जोबसैआनो। आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायनो थाखाय जोंनिया गामि गामि जोंनिया मा दङ गाहाय थाखोनि जायखौ जोङो बुङो एल पि स्कुल नङा होनबा? जोंना गामि गंफ्रोमबो मा दंसै ओ एल पि स्कुल दंसै। गोदोनि समावहाय जों मामोन जोङो गाहाय थाखोनि फरायसालि फरायनो थाखाय जों मा खालामोमोन थाम किल'मिटार बै ब्रै किल'मिटार माने गुबुन दाबसेनिफ्राय गुमुन मोनसे गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामियाव जों फरायफैयोमोन।
औ
दा जोङो नुनो मोनसै जे से किल'मिटारनि गेजेराव बा जोंनि गामियावनो बा न' सुंसेयावनो जों मा नुसै माने स्कुल फरायसालिखौ जों नुसै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
दा बिनि थाखाय जोंनि फरायनाय बायदि बायदियाबो एसे जौगाबोबाय गोदान गोदोनिफ्राय जोंना दा जेनाखि गोदान जोंनि दा नैबे समावहाय जोङो बहुत डेभेलपमेन्ट बा जौगानायखौ जों नुबोदों। आर बेजों लो गोसे जोङो माबा मोनसे आबाद बा फसलखौ जोङो लांलाय लाबोलाय था खालामो थाखाय जोंना मा दंसै दा
गारि मथर दंसै नङा होमबा खम समनिस समावनो जोङो खम समनि समावनो जों मा खालामनो हायो? मोनसे जायगानिफ्राय जों गुबुन मोनसेयाव जोङो माल माथ थाखौ जों दैथायनो हायो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो नङा ओमबा बेफार फालांगि जों खालाम नो हायो दा बैफोरबायदिखौ जों नुबोदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोंनिया फरायसालि फरायसालि बारखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो गोजौ फरायसालियाव फैगोन जेब्ला जोङो कलेज फरायगोन उनिभारसि फरायगोन नङा ओमबा गोदोनि समाव जों मा नुयोमोन माने माखासे फरायसाफोरखौ जोङो साइकेलजों फैनाय बायदि बायदि नुयोमोन। दा किन्तु गोबां समबो नांगौमोन गोदोनि समावहाय बुद जेंना जेंसिबो जायोमोन खारन जोंनि लामास सामाया मोजां नङा दै बारनानै फैनांगौ नङा ओमबा दा बेबायदि बेलायावहाय जोंनि दा बरतमान नुसै दलं बायदि बायदिया मोजां जानायनि जाहोनाव गारि मथर बाइक बयनिबो न'खराव दंसै नङा होमबा थांलाय फैलायनि थाखाय फराय फरायनायनि थाखाय सुबिदा जोङो नांगौ बायदि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनियाव दा बर्थमान माने बुहुत मोजां परिबेस बा मोजां माने सुबिदाया दंसै होननानै आं सानो आरोखि नोंथां बेबायदि आरोखि दा गोदोनि जानोखि जोंनि ओ माने माखासे बेकवार्ड एरिया जाफोराव माने जोंना गारि मथर थांस'वा बा गारि मथर हमनो थाखाय जोङो नै किल'मिटार थाम किल'मिटार थाबायनानै जोङो फैनो गोनां जायो नङा ओमबा लामायावहाय। आरो बेजों लोगोसे जोंना मोनसे लामाजोंहाय जाय जेन'बा लामायाव नों गारि हमगोन बेयावहाय जोंना एभेलेबेल गारि गैया मोनसे थि समाव थि खानाय समाव मा खालामो गारिया फैयो नङा होमबा दा खिन्थु जोंनिया लामा ओंखारनाय लोगो लोगो हान्था मेलानि थाखाय माने गोबां बि बाङावनो जोंनिया गारि मथर दंसै थांलाय फैलायनि थाखाय बुहुद सुबिदा जाबाय। आं बेबायदिखौ सानो आरोखि नोंथां। गोदोनि गोदोनि लाइफजों दानि लाइफजों गोदोनि जिउ खुंनाय दानि जिउ खुंनाय आं बुहुद फारागथिखौ नुदों आरो मानो होननानै बुङोबा गोदो जोङो नांगौ बिबांनि जोङो ओ मा होनो खामानिखौ जोङो बुरजायै मावनो हायामोन। दा जोङो खम समनि टाइमावनो बा खम समनि जायगायावनो गु-गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय माने गुबुन मोनसे जायगासिम हान्थिनो हायो होननानै आं सानो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो सैथो आरो ना?
औ औ आरो बेजों लोगोसे जोंना गोदो मा खालामोमोन हाबा हुखा बायदि बायदियाव जोङो सोरखौबा थाबायनानै हिनजाव गोदान लायोमोन बा सोरबा मोसौ गारिजों लायोमोन नङा होमबा दानि जुगाव नुनो मोनसै जे जोङो गिदिर गिदिर गारि लानानै जोङो साजायनानै नङा होमबा? हिनजाव गोदानखौ जोङो खाम सिफुं ओ माने जथा बा जों हा माने मा होनो बेम पाथिटि लानानै जोङो बरायनानै जोङो गारियाव जों थिखांनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां।
औ नों
बेफोर बायदि आरो आरो गोजाम गोजाम लामा हान्थिनो थाखायबो जोंहा बुहुद सुबिदा मानो होननानै बुङोबा गारि माने न'खर न'खर जोंनिया साखा खब्रै गारि दंसै दा। बेफोर बायदि आरो बाइकजों लोगोसे जोङो साखा खब्रै गारिया दंसै आरो थांलाय फैलाय बा मोनसे अफिसनि खामानि नङा होमबा जोंङो गुबुन मोन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम दावबायनो थाखाय बा गोनां खामानिखौ कम समनि गेजेराव फोजोबनो थाखाय माने जोंनियावहाय बांसिन सुबिदाफोर दंसै होननानै आं सानो आरोखि।
उम
बेबायदि आरोखि। आरो गथफोर जेब्ला फरायसालियाव फैयोमोन गोदोनि समाव मामोन जोंनि लामाया मोजां नङैनि जाउनावहाय बुहुत खस्थ मोनोमोन जोंनियाव मा दंमोन हाब्रु बायदि बायदि अखा बांखा जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ
दा बैफोरबायदि लामा बायदि बायदिया मोजां जाबाय होननानै आं दा बर्थमान प्रेजेन्ट सिटुवेसनाव आं सानो आरोखि। नोंथां
औ
बेबायदि आरोखि।
आंनि फोरमायनांगौआ बेखिनियानो नोंथां जोंनिया फन रायलायनायनि जायनाखि सावरायनांगौनि समाबो जोब नायसिम फैबाय नै दा गुबुन मोनसे ओ गुबुन मोनसे टपिकाव लोगो मोनगोन नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां खोथा सोलोंनो मोनबाय। आरो गोबां खोथा आं मोनथिनो मोनबाय। मानो होननानै बुङोबा जोंनि गोदोनि संसार जानाय बा दानि जानाखि संसार संसार जानाय लामानि हान्थिनाय हान्था मेला होमबा बांसिन जौगाबाय। दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गुबुन मोनसे टपिकआव लोगो मोन गोन होननानै आं नोंथांखौ आसा थिनाय थाबाय आरो।
जागोन नोंथां लोगो मोनफिनगोन।
दे होमबा औ दे होमबा एसेनोसै ना नोंथां।
औ दे।
गोजोननाय थाबायदे।